खोनादों
अ नोंथाङा दसे सम आंजों होनो हागोन ना?
हायो समखौलाय।
अ नोंथाङा फ्रि दा?
औ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा उदां समबार ना आं नोंथांनि मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? दसे सम
औ सोंजागोन।
बिदिनो आथिखालाव आथिखाल एबा गोदोनि मुगानिफ्राय दासिम एबा आथिखालसिम आइजो आइजो माहारिया मा मा हाबा मावनानै जौगानायखौ नुदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ।
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो।
जागोन। गोदोनिफ्राय माने दासिमाव जोङो जोबोद सोलायनायखौ नुनो मोनबोयो आरो। बर' आइजोफोरा सिगां माने जोङो बिराद जेबो मोनसे खामानि बांद्राय मानि रोङामोन आरो माने जोङो गोदोनि समाव जि दायोमोन आरो बर'फोरा जोबोद जि दानानै माने खम बेसेननि मुगामोन नालाय। जि दायै दायै इनदि लुनानै। माने जि दायोमोन आरो बिनिफ्राय खामायनानै थाइसे थाइनैल' रांबाबो गोजोननानै बेयावनो रां खामायलांनो हायोमोन आरो।
औ।
फ्राय जोंनो जोबोद खस्थ' खस्थ' मस्थ'यै खामानि मावनानै, माने बिदिनो दैफोरबो बांद्राय मानि थानो नागिरा नालाय। जोङो हानि दैहु लानानै माने दैमा नागिरनाय। गेर इदिनो रायजो जानायखौ नुनो मोनबोयो आरो। बिनि ओमफ्राय जोङो दायो एसे एनै बिदिनो मुगाजों लोगोसे सोलायबोयै सोलायबोयै माने एसे सोलायनायखौ नुनो मोन बोबाय आरो दानि जुगाव बेफोरबायदि दै रोगालायनाय इन्दि लुनानै जि दानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया आरो। जोबोद खम जाबाय। माने जोङो दायो औवाखौनो दाननानै थार बानायनानै बेजोंनो माने बायनाय खुन्दुं मोनो दानि जुगाव। बायनाय खुन्दुंजों जोङो मुस्रा सानानै जि सोंनानै माने औवानि साल खुन्थिया नो बेयावहायनो सोंनानै दानो मोनो आरो माने सानसेयावहाय नोङो दखना बा सानसेयाव गां साननैफोरजों बा गांसे हानाय जायो आरो। इदिनो बिहु फालि बा गामसाफोरखौ सानसेयाव गांसे, बा बिहु फालिखौ सानसेयाव गांनै बिदिफोर दानो हायो आरो दानि जुगाव माने बेफोर माने दानि जुगाव राङाबो बारा मोनबाबो थोलिया नालाय। बेनिखायनो जा थायो एसे दानानैबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो दानि जुगावबाबो एसे एनै दानायखौ नुनो मोनबावो आरो। बांद्राय नुनो मोनलिया। माने मेसिनजोंसो दानाय जाजोबसै नालाय दानि जुगाव बेनिखायनो जानला मोनला माने हाथाइफोरावबो बायनो मोनला बायसै आरो जोङो बर' आइजोफोरा बारा दानानै गाननायखौ नुनो मोनलिया
औ
बेफोरबायदिनो
औ दे नोंथां फोरमाय
बेफोरबायदिनो हौवाफोराबो गोदो गामसा गानोमोन नालाय बेनिफ्राय दायो जोङो जोबोद गाननायखौ खम नुनो मोनसै आरोना दायो खम बेसेनफोरावनो बायनानै मोनो लंपेन्ट बांसिनानो लंपेन्टसो गानो आरोना बेफोरखौ बायनानै नै गाननोसै गानसै आरो हिनजावफोराबो माने दख'नाफोर बांद्राय मानि बर गाननो नागिरलिया आरो दख'ना जोबोद खम गाननाय नुसै आरो बिदिनो सुवइजार लंपेन्ट गाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां फोरमाय
हेल' नोंथां
बिब्दिनो ओ आइजोफोरनि गाननाय जोमनायफ्राबो जोबोद सोलायबोबाय आरो गोदोनिफ्राय दिनै सिमावहाय
औ
गोदोनिजों दानिजों माने जोबोद बेलेग जाबोजोब्बाय आरोना गोदोनि मुगाया जाहैबाय एसे जाम्बि जाम्बामोन दायो एसे गोरों गोरा जाजोबनायखाय गाव गाव बुजिनायखाय माने समबो थोलिया जाबाय गावबा गाव खामानि थासै नालाय बिनिखायनो खम माबा समखौ नायनानै माने गाव गाव मिलायनांगौ जायो नालाय बेखायनो थाब जानायनि थाखाय बायनानैनो दसेनो जानायनि बायनानैनो गानसै आरो दायो बिदिनो आइजोफोरखौबो बांद्राय मानि खस्थ' लानायखौ नुनो मोनलिया आरो
औ
दानिया नोंथांनाव आङो बेखौनो सोंनो सानदोंदि नोंथाङा बुंनो हागोननाा एसे
औ बुंनो हागोन नोंथां
माने हौवाफोरा गोदोनि दिनजों दानि दिनजों माबायदि सोलायबोखो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ बि दिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव ओ हौवा हौवाफ्रा गोदोथ' जोङो जिबायदि ओ आबै आबौनि समाव ओ आ आबै आबौ एबा बिमा बिमाफ्रा जिबायदि जि दायोमोन आरो बिदिनो गामसा दायो दख' ना गायो नोंथा ओ हिन्जाव हिन्जावफोराथ' दख'ना गानो नालाय बेनि अनगा हौवाफोरा गामसा गानो। दिनो गाम सायाबो गोबां गोबां रोखोमनि थायो। माथा होनाय बिदिनो ओ बायदि बायदिनि थायो ओ इदिनो समाव जोङो दानायखौ नुनो मोन ओ बिदिनो‌ जोङो खुन इदिनो बे समाव जों खुन्दुंखौबो बारा मोननो हायामोन ओ बिदिनो हाथाय बाजाराव दानि मुगायावथ' हाथाय बाजाराव मोनोमोन नालाय। गोदो खुन्दुंखौ मोननायानो जायामोन। अब्ला जोङो इदिनो एम्फौ फिसिनानै मोननाय ओ जेरै फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिनिफ्राय जोङो बायदि बायदिनिफ्राय ओ खुन्दुं बानायनानै दानाय जायोमोन ओ बे समाव जों जि ओ गामसा आ दानाय जायोब्लाबो जों जोबोद खम उम खम सुबुंफ्रानो गामसा दानाय जायोमोन। ओ बिनिफ्राय जों आथिखालाव सोलाय बोलाय सो सोलायबोयै बोयै बिदिनो जों दानि जुगाव जोङो ओ जिबायदि आइ आफा आइ आफा बिदिनो ओआबै जिबायदि फोरोंना गालांदों बिमामोनखौ ओ बिसोरस समाव ओ बिसोरबो जि जों उन्दै समाव दानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना। जेब्ला जों उन्दै सम जादोंमोन। अब्ला बिदिनो गामसा, दख'ना, आर'नाइ जों दानायखौ नुनो मोन ओ बे समाव न'खरसेयावनो ओ जि दाग्राफ्रा बिदिनो ओ सालखुन्थाफ्रा बिदिनो न'खरसेनो ओ न'खरसेयाव मोनथाम मोनब्रै गाम थायोमोन। आरो बिदिनो गामि लोग गोनांनाय ज' ज' दायोमोन। बिदिनो सोरहाबा न' बानायनानै बिदिनो अइभिं खुलिनानै दानायखौ नुनोमोन नुनोमोन आरोना बिनि बिनिफ्राय जों गाम सा मोनो आर'नाइ मोनो दख'ना मोनो ओ बिनिफ्राय जोङो बे समाव बर' हारिनि जेसेबां सो सेंग्रा सिख्ला एबा ओ बोराय बुरि बिदिनो सेंग्राफ्रा दख'ना ओ बोरायफ्रा गामसा इदिनो आरो सेंग्राफ्रा सेंग्राफ्रा बिदिनो गामसा गानो आरो बिदिनो औ हिन्जावफोरा दख'ना गानो गावबा गाव दिहुन दानानै बा दिहुननानै गानायखो जों नुनोमोन ओ नाथाय दानि जुग खौ जोङो बेफोरबादि जों नुनो मोनला मानो होनब्ला दानि जुगाव जोङो मिसिन ओंखारबाय दाग्रा बे दा ओ मिसिन दाग्राबो दाग्राब फोराबो बर'फ्रानो बर'फ्रानो गैबावला सेस गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो गोजा जायनि थाखाय जोङो ओ बेफोर मेसिनाव दानाय ओ इदिनो रेगे रेगां समायनानिफ्राय समायना साबसिननिफ्राय साबसिन ओंखारनायखाय नुनायखाय जोङो बर' आइजोफ्रा ओ बेफोर दानाय दानायखौ गानला बिदिनो रांखान्थियानि बेलायाव जौगानायखाय ओ समजों लोगोसे ओ बिदिनो समजों बेस्थ' गोनांखाय रावबो बेफोर ओ न'आव न'आव दाला एबा न'आव लाबोनानै खुन्दुंफोरखौ दानायखौ जों नुला ओ बेफोर ओ हौवासाफोरा बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव हौवासाफ्रा गोबांखौनो बायनायखोनो नुनो मोना मानो होनोबा जोङो लाजिनाय दङ जाय हौवासाफोरा दानि जुगाव गामसा गाना बिदिनो गामिफ्राव थाबा गामसा गानो बिदिनो टाउनफ्राव फैबा गामसाखौ गाननाय नुवा मानो होनब्ला लाजिनाय मोनो गावखौनो ओ बिदिनो सासे सासे फरायसाया ओ गावनि सोलोंथाइ लादोंब्लाबो ओ नाथाय गावनि हारि एबा ओ जाथिनि ओ ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननाय जोमनायखौ बा सासे सुबुङा गाननो लाजियो टाउन सहरफ्राव थाबा बेफोरो ओ बोथोरजों लोगोसे ओ समजों लोगोसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ ओ बिनि अनगायैबो जोङो बिदिनो समायना रमायना गाननाय जोमनाय ओ इदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय लंपेन्ट बिदिनो गस्ला बायदि बायदि ओ पेन्ट बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओ गोदो समाव जोङो जिबायदि गरमानो जा आ बिदिनो बैसागुआनो जा बिदिनो बायदिसिना फोरबो एबा फुजा फोरबोफ्रावनो जा जों गावनि हारिनि गामसा खौनो जों बायनायखौ मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो जेसेबां आथिखालाव जौगाबोदों रांखान्थियानो जा सोलोंथायानो जा जों जेसेबां जाजों गावनि हारिनि हारिनि गामनाय गाननाय जोमनायखौ गारनानै जोङो दानि मुगायाव ओंखारनाय समायना रमायना लंपेन्ट गस्ला बायदि बायदि ओ फोरखौसो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो गोबां ओ गोदोनिफ्राय जेस गोदोनिफ्राय दासिम जों गोबां सोलायखौ नुनो मोनो नाथाय जों सानसे समाव मा जाहैगोन जों बेखौ बुंनो हाया बुंनो हाया आरो ना
औ
बिदिनो ओ दानि मुगायाव ओ बर' हारिनि गेजेराव जि गाननाय जोमनाय दं होमब्लाबो जोङो ओ बर'फ्रा दानायखौनो नुनो मोनला सेस गुबुन जाथिफोर जि दायो ओ बिदिनो बरफ्रा दायोब्लाबो नाथाय गुबुन हारि
जेरै ओ गुबुन हारिनि जेरै गुबुन जायगानि मानसिफोरनि गानग्रा द्रेसफोरखौसो जों ओ दानायखौ नुनो मोनो होनोबा जों गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ दायोब्ला गोबां सम लायो होननाय खोनादों आरो बेसेन ओ बेसेन बेसेना खम होननाय खोनादों आरो गावनि दानाय नआव दानानै मोननाय ओ जि दखनाबा गामसाखौ ओ बायनो गियो मानो होनब्ला सोसोरबा बिदिनो बेसेन गोसा लायो एबा खम लायो बेनि थाखाय बायनो गियो एबा गाननो बायो नाथाय जोङो बिदिनो मेसिनाव दानायफोरखौसो बायो बायनायखौ नुनो मोना आरो बिनि अनगायै जोङो बरफ्रा बांसिनानो गुबुन जाथिनि गामसाफोरखौसो दानाय नुनो मोनो एबा बिदिनो बायदि रोखोमनि जिब्रु गान दानायखौ नुनो मोनो आरो ना बिदिनो बरफ्रा नाथाय गावनि जाथिनिखौ दखना गामसाफोरखौ दानायखौ नुवानोआरो गोबाङानो खम नाथाय जों गोदोनिफ्राय जेसेबां गान्नाय जोमनाय गामसा दखना बेफोरखौ जों दासिम सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना बेनो नोंथां नोंथां गोजोननाय थाबाय दसे सम थाखाय
औ